अ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ दे अब्ला जों दिनै ओ माव माने आबादनि सायाव सावरायनोसै जों दिनै। दे जागोन। ओ जोंनिथिं आथिखालाव आबाद होननानै बुङोब्ला दायो जोङो ओ माइ आबादानो जोंनि थाखाय गि मानो गाहाय आरो। माने जोंनि बे सा सानजा भारत आव जोंनि ओ मैखोम बे बर' थानाय जायगायाव। माने स्निजि पारसेन जौ खोन्दोआनो माने आबादजों सोनारनानै थायो बिदि मेन गाहाय आब बाद होन्नानै बुङोब्ला जोंनिया माइ आबाद आरो जोंनिथिं माइ आबादखौ ओ आइजं बे रखमनो आसु माइ आसु माइयाथ' जोबोर खम जाबाय आयजं बेथिं बाहादुर आरो रन्जित बेफोरखौ गायनाय नुयो जोस जोसा माइब्रा बेफोरखौ जोंनि साइडआव गायो आरो गायनानै जेनबा नांगौ रोखोमनि जिनिस साइदआव फसल मोना बेनिखायनो ओ आथिखालाव जोङो आधुनिक आदबजों मावोबासो जोङो बांसिन फसल मोननो हागोन आं बेखौ नुहुरो आरो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा माने बोरैहाय मावोबाला जों नांगौ रोखोमनि फसल मोननो हागोन मानोना आथिखालाव जोंनि माने हानि माबा हासारनि माबायाबो खमायलांजोबनो हमदो जायनि जाहोनाव जों दिनै नांगो रोखोमनि फसल मोना आबाद मावब्लाबो आबाद होननानै बुङोबाथ' बर'फोरा गोबां आबादखोनो मावो बोथोरजों लाना बोथोर आबादाथ' मोननै रोखोमा बोथोराथ थ' ओ मेसें बोथोरनि थायो आरो गोलोम बोथोरनि थायो आबाद मावनाया बिदिनो गोबां आबाद मावोब्लाबो जेनबा जोङो नांगौ रोखोमनि दिनै जौगासारनो हायाखै जोंनि बर' हालामाव बा बर' रायजो राजाफोरा बोरैहाय मावोबोला जोङो आबादाव जों जौगासारनो हागोन नोंथाङा बिनि सोमोन्दै सुंथाबै बु होनो हागोन नामा
ओ एसेबां मानि आंनियावबो गियान गैया थेवब ब्लाबो आं होनो नाजानि नोंथांनिसिम फोरमायनो नाजानि ओ आथिखालावथ' जोंनि जायगायाव माने जोंनि हालामावहाय मानि मोसौनि माने मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनला ओ जोंनिया थाखाय आबादनि थाखाय गाहाय हासार नांगौ जायो। आसार ओ आबादखौ मोजां रो रै मोननो थाखाय
औ नंगौ
मोजांङै मोननो थाकाय आ मोसौ फिसिनाया ख खम जानायलाय जों मा खालामनो हायो ओ हासारखौ मोननो थांङा। मोसौनि गोबोर हासार खौ मोननो थांङा जाय जोंनि थाखाय बिराद हेफाजाब गोनां बिनि खायनो दा आथि खालाव जों माखासे मिथिंगायारि मुवा बेसाद होनोबा मैगं थाइगंनि दाखोर बिलाइ बायदि मिथिंगायारि मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादफोरजों हासार बानायनो हायो जेरैहाय खानस्रि हासार बे खानस्रि हासारजोंहाय जोङो नांगौ बायदि आबाद फसलखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
खानस्रि हासारा मोनसे जाहैबाय बिदियो माखासे दाखोर दाला जाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय बेफोरनि गारजानाय जेनेबा मैगंनि दाखोर बिलाइनि गोरान बेफोरखौहाय जमा एबा थुबुर खालामनानैहाय जोङो बेयावहाय मोनसे गाइखेरनि मोनसे बिजानु फोथैग्रा माने बायदि जिउसा फोथैग्रा आरो फेसेवग्रा मोनसे बिदै मुलि बायदि दंङ बेखौ होनानै फेसेव सोंनो हागोन बिनि उनाव हासार जागोन जों बेफोरखौ आबाद फोथाराव होयोबा आबाद गायनायाव आबाद फोथाराव बेफोरखौ सो गारनानै होयोबोला आं नुहुरो आरो आबादफोराव आबाद फसलफोरा बांसिन मोजांङै मोननो होगोन। आथिखालावथ' जों नुनो मोनो बिग बिगियानो ओ आथिखालावथ' बिगियानारि मुगा जाहैबाय नालाय बेयावहाय गोबांङानो ओ ब बांसिन आबाद फसल मोननायनि थाखाय माखासे रासायनारि हासार बाहायो जाय जोंनि हाखौ लासै लासैयैहाय मा खालामो फोजोबस्रांनो नाजायो हानि गुनफोरखौ।
ओं औ नंगौ नोंथांनि आं बुंनायखौबो आं गनायो जेनेबोला जों दिनै गोबां आबाद मावोबाबो जोंङो ओ रासायनिक हासारखो जों बाहायनायखो बांसिन नुनो मोनो आथिकालाव। माने जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि दा मोसौ फिसिला माने जायनि जाहोनाव जों दिनै जोंनि अरगेनिख हासार गोबोरखि हासारखौ जों नां गोरोब हमनो मोनला जिया माने बोरमाफोर खौबो फिसिनाय जाबांला आरो जों आबाद मावनो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ आ जानाय आदार जेनेबा ओंखामानो जोंनि थाखाय गाहाय जानाय बेहाय जोङो जेनेबा माइरं माने माइ माइखौल' जोङो बांसिन आबादखौ जोंनियाव मावनाय नुनो मोनो आथिखालाव गोबाङा दिनै ओ सोलोंनानै दिनै मोनबाय जे जेनेबा आबादजों गोबां दों इनिम माने जुखाम आबाद मावो जुखामजों लोगोसे खुसेर आबाद मावो आरो जेनेबा टरमुस होननानै बुङो जायखौ वाटारमेलन बे खौबो दिनै गोबां माने जायफ्रा ओ फार्म माने सोलोंनानै मोनदों जायफोरा जेनेबा ट्रेनिं लादों बिथांमोनहा दिनै गायो पथल गायो आरो बिद बिदिनो मा होननानै बुङो जिखा गासैखौबो दिनै आरो बिथिं बेसर गोगोथ नुया गोजां बोथोरावथ' जों बेसर आबाद फैयो गासैबो दानिया औ नांगौ रोखोमनि जोंनि हानिफ्रायनो गोबां जोङो सम आ जोंनि बे आसामनि हाया जोबोर सम्पति गोनां हा नाथा य जों दिनै नांगौ रोखो खोमनि समाव जों जेनेबा आबादारिफोरा मावा माने जोंनिया माइ गायनायनि उनावनो हाखौ सानफा थोलो जेनेबा जेनेबा सिक्स मान्थ हाखौ गारनानै दोनो जायनि थाखाय जोंनि आबादारिफ्रा माइ आबाद मावनानै धोनि जानो हायाखै। बेखायनो जों दिनै आबादारिफ्राबो आबादखौ मोजाङै मावोब्ला मोजां मावनांगोन जाय आबाद आबाद मावनानै जेनेबा मोजां फसल मोननो हायो। जोंनि हायाव जोबोद सना निसना हा माने जोंनि बे आसाम नर्थ इस्टनि हाया। नाथाय जोंनि आबादारिफोरासो लेहेम जालांनायनि थाखाय जों आबाद मावनानै जौगासारनो हायिखौ आं नुहुरदों आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय। दिनै जोंबो जोंबो जोंनि मेगनजोंनो जोंबो जेनेबा जोंबो आबाद मावो। आथिखालाव जों माइखौ माबा बोरै गायो होमबला बुङोब्ला जोंनियाव गायनाय फुनाया खम जालांनायनि थाखाय जोंनिया दाइरेक्ट दानिया फोखायो हाखौ मोजां फेसेवखांनायनि उनाव दाइरेक्ट फोनानै होखायो आरो माने फोब्लाबो बेबो गायनायसेबांनो एसेबां प्रडाक्ट फसल होयो आरो जेनेबा आंनि नुनायाव आरो जोंहानो जेनेबा देग्लाय बिस बिघा हायाव जा फोखागोन स आरो माने गायखाला बेयाव डाइरेक्ट माइखौ सोमनानै दोनबाय हाखौ गलि गुलि खनब्रै एवबाय टेकटरजों बिनिफ्राय बेयाव फोनानै होखागोन आरो बेयाव रुवानि लिंला गायग्राबो लिंला डाइरेक्ट बेयाव फोना होबानो जाखाबाय आरो
अ फिथाइ थाइजासिमाव डाइरेक्ट हा सिंनो जासिगोन
बेनो जाजोबगोन बे नांग गौ रोखोमनिबो फिथाइ थायो जोंहा एबार बे बोसोराव थामथि बोसोर जासिगोन जेनेबा बोसोर खोनथाम जेनबा जोंहा गायबाय आरो देग्लाय गायबावगोन माने गायनायनिसिबां मोजां फसल मोननायखाय जोङो आरो फारसेथिं जोंनि अ जोंनि साइडआव जेनेबा गासिबो बागानाव थाङो सापात खानो जायनि थाखाय गायग्रा रुवानि नागिरनानै मोना फुग्रा मानसि नागिरनानै मोना बिनि थाखाय दिनै जोंनि एरियायाव फ्रायानो फोग्रासो जालांनो हमबाय आरो दानि जुगाव दानि नि आंनि सि टिसनाव आरो आरो मोजां जायो मोजां फसल मोनो नांगौ समाव मोजां दै हा- अ अ दै सोना होनांगोन बेहाय आरो बियो हाग्रा रजदोबा हाग्रानि मुलि होनो हायो आरो हाग्रानिमुलिया केमिकेल केमे- केेल जेनेबा बेयावहा हाग्रायाव मुलि होबाबो जोंनि बे माइया थैया अकल बे हाग्रायाल' थैगोन। रासायनि बिगाना बे मेदिसिनखौ दिहुनना होनायखाय जेनेबा मोजां आरो जेनेबा अकल माइल' थैगो मा-माइल' बासिगोन हाग्राया थैगोन आरो बिदि जोंनिथिं गायनाय खौ नुयो नोंथांमोननि जा बोरै गाय- गायो नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होदो समखौ नायनानै
अ नोंथाङा जेरैबायदि बुंथिदों माइखौ अ खेबसेयैनो फोनाय गैया फुनानै गायस्लायनाय गैया खोथियाखौ बेफोरबायदि गायनाय फुनायखौ माने जोंनि ओरै ओनसोलाव नु- नो मोनाखै आरो आं दान दिनैसिम। नाथायबा आङो साननैसो आगोलाहाय अ समाजारि बि- जों आव नुदोंमोन मोनसे दुब्लि एबा आबाद फोथारावहाय हाखौ समानै एवनानै मै होनानै बेवहाय खोथिया जाय खोथियाया सोमनानै दोननानै बेखौ बोखांनानै गाजा बेर जासे दोनोना
औ नंगौ नोंथां।
बेरनायखौ आथुमसे एबा मुथासे -मुथासे लानानै जमा- जमा -जमा जेरैहाय जों माइखौ खोथियाखौ फुनानै गायो बेफोरबायदि दोननायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो
माने बेफोरबायदि गायोबा माबायदि जागोन नाथाय नोंथांनिफ्राय दा मोनथिनो मोनबाय आं माने गोजोननाय मोनबाय आरो मोनसे गोदान बाथ्रा मिथिनो मोनदों।
औ नोंगौ नोंथां।
जेरैहाय गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थादों आबाद फोथारखौ एव बाय एबा खोथिया थिलिखौ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों एवबाय बिनि उनाव समान मै होनानै खोथियाखौ फोयो बेबायदि फोबाय जायनि जाहोनाव जोंनि खोथिया फोनाया माने जोंनि ओनसोलावहाय अखा लोगो मोननानै ओरैबायदि गाज्रि महर लादों आरो ना, माने खोथियाया मोजां रो खोमै बिलाइ हरनो हायाखै रो दोमनो हायाखै रोदा सुनो हाया खै खायसेया थुब्रायना थाबाय बेफोरबायदि महर नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो थिगानो आंबो गनायथि होयो माने जोङो दिनै बे आबादखौ मावोब्लाबो जेनबा ओ बिगियानि मुगाजों मावोब्ला जों बांसिन प्रफिट मोननो हागोन दिनैनि जुगाव नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
जों इमान खस्थ' खालामनानै जोङो दुब्लियाव जेनै फर मान्थ माने वान टुइन्टि देस नां गौ माइआ जेनेबा फुनायनिफ्राय गायनाय हानाय मोननायसिम जोंनो वान टुइन्टि देस नांगो जेनेबा मबेबा माया थाब जा गोन वान पिपटिन देेजसआव। आरो खायसे आ मोननो थाखाय नांगौ वान टुन्टि फाइभ सिम। बेयावसो जोङो नैजिब्रै माने ब्रै माहा माने मानो मा होनांगो ब्रै दान ब्रै दानसिम जोङो खस्थ' खालामना फसल मोनो। बेखायनो जों आबादखौ मोज मोजाङै मावनांगोन जों इमान खस्थ' खालामनानै जुदि मोजां फसल मोनाबा जों जोबर लस जायो। जोंहा आबादारिफोरा जोबोर खहा जायो। बेखायनो आबादखौ मोजां मोजाङै मावनांगौ आरो जोंनि गासै आबाद दारिफोरानो बोथोरजोंनो लोब्बा थायो। जोंनिथिं नांगौ रोखम मिसिनारि बुस्थु खो बाहाया जायनि जाहोनाव जेनेबा मथर फाम होननानै बुङो जाय दै दिुहुनग्रा सलार जों दैहुनानै जे बा दै दिहुननो हायो मेसें खे दैलां नों दिहुननो हायो बेफोरखौ जोङो ओनसोलाव सुबिदा खालामनानै दासिमबो लानो हायाखै जायनि थाखाय गाव आबादारिफोरा बोथोरनि मोनसे माइ आबादखौ मोनसेल' मावनाय जायो आरो मेसेङाव माने वान पारसेटल' मेसें आबादाव माइ आबादखौ मावनाय जायो। बाखि बास गि बागि बार नावनो जेनेबा जोंनिया ओ ओरैनो थानाय जायो आरो।
औ
जोंहा समाबो बारलांबाय जों जोंनि ओ बे सावराय जथुमखौ बेसेखिनियावनो फोजोब्बाय नामा नोंथां
औ गोजोनथ' नोंथां नोंथांनिफ्राय गोदान बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों औ दे